एसे मथ'खौ नोंथांसिम खोनदों ना?
औ नोंथांखौ। खोनादों बिथाङालायोनायदों आंनि माथोफोरखौ।
औ नोंथां नोंथांनिखौ एसे खोनाबायदों दा नोंथाङा एसे खामाय सोरबा एसे बेस्थ'फोराव दं नामा?
द बिथि बेस्थ'आथ' गैया दा गरमनि सम आरो ओंखायनो बेखायनो। लामाजों दसे बेरायफैदों माने बार जा फैदों न'आवबो बेसेबां थाबाय थादों बिथांलाय दालाय मा खालामदों।
ओरैनो माने ओरैनो दसे सम माने ननिफ्राय खोनादों माथोखौ नोंथां? हेलौ औ नोंथां माने आं औ न'निफ्राय माने दसे सम ओरैनो ओंखारबोदों ओरैनो माने ओरैनो बरिं मोननायखाय माने नों खोथाजों एसे सावरायनोबा एसे मोननैसो टपिक लाना फैदोंमोन आरो ना ख ा बेजों माने एसे नोंथाङा फ्रिबालाय आङो एसे सावरायनो बा एसे खोथाफोरखौ बुंहरनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा दा एसे नोंथाङासो मा बुङो फ्रि दंना गैया?
अ बिथां दायो आं फ्रियालि फ्रियलि बिथां दा गरमनि समजों सावरायलायबासो आरो मोनथिलायखागोन। जे जोङो सावरायलायना गावजों गाव मिथिलायबासो जोङो खोथाफोरखौबो बारायलांनो हायो।
औ औ औ दा नोंथां मानोद्राय- औ बांद्राय गोबाव लाया माने बिदिनो जास्ट दस मिनिट बा एगार' मिनिट बिदिल' लागोन आरो ना टाइमखौ माने औ। दा नोंथाङा फ्रिबालाय फ्रियावनो हरखाबाय बालाय ओंखायनो माने नोंथांजोंनो सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जाखादोंमोन नालाय ओंखायनो नोंथांसिम जा हायो जों माने सावरायलायगोन आरो ना नोंथांसिम औ दा जों सावरायगोन ना माने गोलोम बोथोर बा माने एथ'बां गरम जायो जोंनि जाय गा बा जोंनि एरियाफोराव ना बिनि बाथ्रासो माने सावरायनो आं कल खालामनाय जादों आरो ना।
उम।
औ। दा जों मानो जों एथ'बां बिदि गरम जायो जोंनि एरिया बा जोंनि जायगायाव ना। जों माने आं माने सेथियाव नायनोसै जोंनि गामिबा जोंनि सिटि जायगा
औ औ।
औ। जों नुनो थांदों जेनेबा गामि एरियाव एसेबाबो थान्दा मोननो थाङो। जोङो जोंनि जेनेबा सिटि जायगा होननायखौबो नोंथाङा मिथिखागोन आरो आरो मिथिखायोबो आरो फ्रायभाग मानसियानो मिथिखायो सि टि जायगा होनबा जों जोंनि मोनसे केपिटेल बा जोंनि मोनसे सिटि जायगा ना बेफोराव जों माने बांसिन गरम नुनो थांदों आरोना बेफोर गरमानो जाहैबाय गारि मथर आरो उखुन्दैजों बिनि गरमजों माने बुहुत सि टि जायगायाव माने गरमा बांसिनबा गरम जायो आरो मेन रड हाइवे ना बेनि ओ मेन रडनि जेनेबा गरमजों बांसिन गरम जायो। आरो गोजौ गोजौ न' ओ बार बारनो मोनला बार बारबाबो नां थाला नुंथुलु जायो आरो ना सिटि जायगायावथ' बुहुत गिदिर गिदिर न' थायो आपार्टमेन्ट थायो ना। आरो गारि मथराबो बांसिन जायो मानसियाबो अभार जायो। जाय मानसिया माने अबभार जायो बे जायगायाव गरमाबो बांसिन जायो आरो सिटि जायगाफोरावथ' नोंथाङा नुनो थांखागोन‌ दंफां लाइफां बा बारहावाफोरा एसेबाबो खम होननानै मि थियो आरो नुनो थाङो आरोना सिटि जायगायाव दा जों आं गामि एरियानिखौ बुंनोसै गामि एरियाव मा जोङो दंफां लाइफांखौ जों अभार नुनो थाङो बा जों मिथिनो थाङो बेनिखायनो जोंनि गामि एरिया एसेबाबो एसे ओ एक पारसेन्टबाबो दुइ पारसेटबाबो गामियारियाव एसेबाबो थान्दा मोननो थाङो जों जेनेबा जों गामि एरियाव जों गोबां गरम जाबाबो जों मा दंफां सिङाव हाबनानै जों थानो हायो। बिनिजों जों मा मोनो थानदा मोनो ना जों थ' जोङो औ जों सिटि जायगायाव थाङोबा जों दंफां मोननो थाङा मा मोननो थाङो इयाव गरमा बांसिन मोननो थाङो जों आरो जों गरमबो अभार मोनो जों दा जोङो मा खालामनांगोन जों दंफां लाइफांखौ जों जोबस्रांलांनोबा ओ जोबस्रांलांनायाव जोङो नुनो थांदों दंफां बा बिदिनो बायदिसिनाखौ ना
औ औ औ
जों जे जे हायै जों दंफांखौ जों गायनो नाजानांगौ आरो जों आबदाल लाखिनांगौ जोङो दानफायनायनिफ्राय जोङो जोङो बेखौ लाखिनांगोन आरो जों जों अक्सिजेनखौ जों मेन बुस्थु जों अक्सिजेनखौ मा मोनो दंफांनिफ्रायसो जों मोनो ना बारनिफ्रायसो जोङो थांनानै थायो मानसिया
औ दा जों मा बुस्थु जों दंफांखौनो जों दानफायोबा जोङो नस्थ' खालामोबा जोंनोनो खहा जागोन आरो जों गरमनिफ्राय जों बायसनानै थानो हानाय नङा दा मेनानो बे बे मेन बुस्थुआनो जोंना बे जाबाय जेनेबा जों दंफांखौ जों फिसानि ओफायो जों गायनांगोन जों आबदालाव लाखिनांगोन जों बेखौ जों रावनोबो दानफायानो होनाङा जों फिसानिफ्रायनो जों दै होयै होयै फेदेरनांगोन जों बस अक्सिजेन बा जों बाराहावाखौ जों मोननो थाङो दा बेफोरखौ नोंथाङा गोबां बे बाथ्राखौ मिथिखागोन ना नोंथां दा जोङो जोंनि एरिया जोंनि औ जोंनि गामि बा जोंनि एरियानिफ्राय जों हाजो जायगायाव बांसिनखौ जों थान्दाखौ मोननो थाङो ना नोंथां औ जों गामि एरियानिफ्राय बा जोङो जेने बा हाजो जायगायाव बांसिन थान्दाया अभार मोननो थाङो आरो जों दै दै खाथियाव जों दंफां लाइफां थायाब्ला जों गुसुखौ मोननो थाङो जों मेन बुस थुआनो बेनो माने जों दंफां लाइफांखौ जोङो बासायना लाखिनांगोन बा जों फोथांना लाखि नांगोन आरो जों जों टाउन एरिया बा सिटि जायगायाव ओ मिथिखागोन जोङो नोंथाङाबो मिथिखागोन जेनेबा गुगोल ए इन्टारनेटनि ओ बिसय बा बेफोराव जों सार्स बोनानै नायबा जोङो मा बेखौ जोङो ओ गरम गारि गुरायाबो अभार जायो गामियावथ' खम जायो नालाय गारि गुराया टि जायगायाव अबार जों बे उखुन्दैजोंनो जों जेनेबा फाखा फाखा जाजोब बाय नालाय बेफोर गरमजों जों बांसिन गरम जायो आरो जों बेमार आजाराबो बांसि हमनो थाङो सिटि जायगायाव आरो गामि एसेबो जों नर्मेल जायो दा जोङो नोंथाङानो मिथिखायो जोंनि गामिनिफ्राय जों हाजोआव थांबा जों एसेबाबो जों हाजो थान्दाबा जों गुसुखौ मोनो थाङो दाथ' जों औ दाथ' जों गोलोम बोथोरबा दाथ' गोलोम बोथोर नालाय जों जों दा जों मा नागिरदों गुसु गुसु जायगा बा जों गुसु गुसु थान्दा जायगा जों जोंनि देहाखौसो नायो नालाय जों अबाव जों थान्दा बा जों गुसुखौ मोनगोन जों बिदिखौसो नागिरो जों जेनेबा जोंथ' जों हाजो खाथि नालाय जों बेफोरावसो थाङो आरो हाजोआव दंफां लाइफां बा औवाफोर बा गोबां रोखोमनि जेनेबा औवा दंफांफोरानो अभार दं ओंखायनो हाजो जायगायाव एसेबाबो थान्दा आरो हाजो गोजौ गोजौआव मान सान्दुं फोरा अबावबा नाङो अबावबा नाङा बे खारननिायनो थान्द बां सिन हाजो जायगायाव हाजो एरियायावहाय दा जों गामियाव नुनो थांदों दंफां लाइफाङाव खम बांसिन सिटि जायगायाव आरोना खमसिना जों गामि एरियायावहाय जों दंफां लाइफां खौ ग्रोम ग्रोम लामा सामा गायनांगोन न' न' खाथि खाथि जों गायना होनांगोन जों गोलोम बोथोराव जों थान्दानि थाखाय अ थान्दा जों थान्दा जों माने आराम मोननायनि थाखाय जों गोलोम बोथोराव जों माने गुसुजों बासिनो थाखाय जों बांसिन गरमबा मानसियाबो हेरेसमेन्ट बा जों ओ बेमार आजार जों जानो थाङो जों ओंखायनो दंफांफोरखौ जों आ बाहायना‌ लाखि नांगोन जों फायनो होनङा मानसि जों जे हायि जों दंफांखौ जों गायनोबा जों सेस्थासो खालाम हानांगोन जों दंफां बुस्थुखौहाय मानसिफोरा दा मा खालामो दंफांफोर खौ जों उन्दैनिफ्रायनो दानफायलु दुनफायला बिदि दा माने जों नुबा जों बादा होनांगौ ना जों बे उन्दै उन्दै गथ'फोराथ दा मिथिया नालाय बेफोर दानफायो बेखौ जों ओन्दै मानसिफोरखौ जों जाय मानसिखौ दानफायो बेखौ जों बुजायनांगोन जों जों दंफांनिफ्राय जों मा मोनो मा मोना बेफोरखौ जों बुजायनांगोन जों दं फंफबायथ आं दसे समावनो खिन्थाखाबाय नोंथांनो अक्सिजेन मोनो आरो जों थान्दानिफ्राय जों आराम मोनोबा जोङो एसेबाबो जों राहायग मोनो दंफांनिफ्राय दा गोबांनो इदिनो बाथ्रा दं जेनेबा दंफांनि बिसय बुंबाबो जोबा जों हरसे सानसे रायजलायबाबो जोबनो थाङाना दंफांनि बिसय जों रायज्लायबा औ आरो गोबां गोबां इ दिनो बाथ्रा दं दा जोंनि जायगा जों गामि एरियावनो जों मानो थाङो गारि मथर बांद्राय जादों आरो जों गरमा अभार जानो थांदों जोंखै माने दंफां लाइफाङा खम जानो थांदों बेफोरखौ जोङो जोंनो नुनानै जों बेफोरखौ जों बासायनानैबा जों नुना लाखिनांगोन ना जों माने रायलायबा गोबांनो माने बाथ्रा थाङो दा नोंथाङाबो बे जेनेबा बिथां बा नोंथाङाबो जेनेबा बिनि बिसय बा बिनि बुहुत बाथ्रा रोङो आरो नोंथाङाबो एसेबाबो रोंगोन बिनि बाथ्राफोरखौ दा नोंथाङा खोनाखादोंना
औ बिथां खोनादों
औ औ दा नोंथाङा जेनेबा बिनि ओ दंफां लाइफांनि बिसय बा बिनि खोथाफोर गोबां रोंगौआनो जानो हागौ आंथ दा आंनि खोथाफोरखौ नोंथांनो एसेबाबो फोरमायना होबाय आं जेसेबां हायो आं जेसेबां मिथियो नोंथांसिम माने आं फोरमाय यना होबाय बे माने दंफां लाइफांनि बिसय जों मा निफ्राय गरम जायो मानिफ्राय गरम मोनो एसेबाबो आं फोरमायना होबाय दा नोंथाङाबो जे हायोना गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर जेनेबा गोलोम बोथोर नालाय दाथ आरो आंखौ माने मा दंफांनिफ्राय जों मोननो थाङो आरो जों आं दंफां लाइफांफ्राय एसेबाबो फोरमायना होबाय नोंथां दा नोंथाङा एसे आंनो एसे फोरमायना होबा आं एसे मोजां मोनगोन आरो
औ बिथां बुंनो थाङोबाथ जोंना
औ
बिराद गरम नाथाय बिथाङाबो बे गरमनि बागै नो जे आंनो बिराद मोजाङै फोरमायहरबाय गुरै रावैजोंनो आरो मो जाङैनो ओंखायनो आं बिथांसिम माबा गोजोननाय थाबाय आरो आं गिबियावनो बुंदों बिथाङा मानो थाखाय जोंना गरमो होनबा जोंना जे बोथोरा सोलायबोगासिनो जेरै गोदोनि समावहाय जोंना एफा गरम नङामोन जेरै जोंनि आबै आबौनि सम। जों बे समावहाय जोंना गरम जायामोन मानोना।
औ।
बे समाव जोंना दंफां लाइफांनि संखियाया बिराद बुरजामोन नाथाय जोंना दं फां लाइफांनि संख्याया दायो खम जाबोगासिनो। खम जायै जायैन ओंखायनो जोंना गरम जायो जेरै बिथाङा बुंबाय। गरमा बांसिन टाउन एरियायाव जायो आरो गामियायाव खम। मानोबा टाउनाव जोंना दंफां-लाइफां
औ।
नाथाय जोंना खाथि खालायावनो जोङो बिफां मोनसे मोननैखौबा नुखाथारो नुनायाथ'। आरो नैथियावनो बुंनो सानदो आङो जोंना जे जोंना अखा बे अखाया जोंना मालाबा हास्रााथारानो बे अखानि थाखायबो जोंना। गरमा बिराद बांसिन जायो नाथाय। बे अखाया जेनेबा जों हाबा दसे समखौथ' जों थान्दाखौथ' मोनखाथारो। आरो बेजों लोगोसे जों बिथाङा जेरै होनगो दंफां-लाइफां हानाय बे दंफां लाइफां हानाया जोंना गरमखौ बांसिन खालामगासिनो जेरै जोंना गोदो दंफां थानायखाय थान्दा जायोमोन नाथाय दा दंफां-लाइफां बिफाङानो गैला नालाय ओंखायनो जोंना गरमा बांसिननिफ्राय बांसिन बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो आरो। जेरै बिथाङा बुंदों टाउन एरि या एबा लामा बेफोराव बांसिन गरम जायो मानोना जोंना दंफांफोरानो गैया नाल गम थ' जाखासिगोन आरो जोङो गरमनिफ्राय। बोरै बासिनो जेनेबा जोंहाय जोङो मोदोमखौ थान्दा दोननांगौ जे जोङो। बेखौ दै लोंनानै हायो दै जोङो गरम बोथोराव। बांसिन दै लोंनो हानांगौ नाथाय जों थान्दा थायो होननानै मोनथिनानै जोङो। दुगैबा थाबा नाथाय जोंनि थाखाय बेमार जागोन मानोना जोङो। गावनि खर'आव बांसिन दै दोनबाथाय जोङो बेमार जानो। हमलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंहाय। सायख्लुम जायगायाव थानांगौ जेरै बिथाङा बुंबाय दं। बिफां लाइफांनि गाहायाव थानांगौ ओंखायनो जोङो बेफोरखौ। नाजानांगौ माने जों बेसेबां थान्दा जायगायाव थायो एसे एनै मोजां मानोना जोंना देहाया। बिर गरमखौ सयज' खालामनो हालाय लांला आरो बेजों लोगोसे। जोङो गस्लाफोरखौ एसे लुज गाननांगौ मानोना जों ए लुस गानोबा जोङो बार हाबनायखौ मोनो होमबा जों। थान्दाखौबो मोनलाङो आरो बेजों लोगोसे जोङो। न' सिंनि गरम फांखानि फांखानि थान्दाखौ जों बांद्राय लाजाया मानोना बे बारा जोंनो थाखाय गाज्रि। जोंहाय बांसिन लाबा जोङो बाहेरनि बारखौ लानांगौ जे जोङो जोङो‌। बिदिनो दंफां सायाव जिरायनानै दसे सम जोङो। थानो हायो जोङो न' सिङाव बांद्राय थाजाया बे गरम समाव मानोना जों बेमार जानो हामलांगोन ओमफ्राय जोंना दायो बिथां सावरायबाथ' जोंना खोथाया बिराद ओंखारलांगोन नाथाय जोंना दायो। समा जानो हमबोबाय जोङोहाय जानांगौ बिथांनाबो गोबां खामानि दं। आंनाबो एसे। खामानि दं ओंखायनो बिथां आङो बिसिमनो फोरमायबाय
औ औ दा